खोनादों ना नोंथाङा? आं नोंथांजों फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय। नोंथांजों आङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय ओ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय आं नोंथांजों फन हरदोंमोन। आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना? ओ ओ नोंथाङा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे फोरमाय लांदो।
औ सेरै जोङो मैगं थाइग ओ मिथिंगायाव मोननाय जेरै मैगं थाइगं होनब्लाथाय नोंथां जोङो ओ गाय-गायनायबो जायो आरो। जों गायनानैबो मैगं थाइगंखौ जों गायनाय जायो। जेरै जोङो आ मेसेङाव जेरै मेसेङाव जोंनि लेस्रा जेरै लाव बिदिनो जोंङो मेस सेंनि मैगं थाइगंबो जोङो ओ गायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव दैज्ला औ दैज्लां समावबो जेरै जोङो ओ दैज्लांनि लाव, लेस्रा खुमब्रा, भिन्दि बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नों थां बिनि उनाव आरो बिनि अनगायैबो जेरै जोङो हाग्रा बंग्रायाव जेरै जोङो दिंखिया मेगं जेरै जोङो ओ फुंखा बिनि उनाव थालि फस्ला बेनि उनाव आरो जोङो जेरै आम जोंनि फोथारफोराव थायोना सिफुं मैगं बेख खौबो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो औ ओ आरो जोङो बिनि अनगायैबो जेरै जोङो हाग्रानि मैगं मैला बे जोङो ओ गोबां मोनो आरो जेरै थास' बिथ्रि ओ थास' बिथ्रि, थास' बिबार, थास' आथें आरो थास'नि बेदर बेखौबो जोङो ओ मिथ थिंगायावनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बाय ओ जोंना जेरै बायदि रोखोमनि मैगं मैला बेखौ जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जायो आरो नों थां जोङो नागिरनानैनो ओ मोननाय जायो आरो। जेरै जोङो उम लाय, लाफा बेखौबोथ' जोङो। मिथ गावनो फोनाय जायो आरो नोंथां। जेरै गावनि न' उसुंफोरावनो जेरै लाइ लाफा बेखौ जोङो मैद्रु जानोथ' जोंना बर'फोरा जोबोर मोजां मोनो नालाय नोंथां लाइ मैद्रु लाफ फा मैद्रु होनबाथ' बुंनोनो नांखाया। बेनिखायनो बेखौ जों फोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उना नाव आरो जेरै जोङो औवा मेवाइ बेखौबो जोङो मोननाय जायो आरो नों थां औवा मेवाइयाबो जानो जोबोर गोथाव आरो नोंथां जेरै जोङो अनलाजों औवा मेवाइजों दाउ बेेदरब्लाथ' जोबोर गोथाव जाखायो नालाय बिनि उनाव आरो जोङो ओ बै औ औवा मेवाइखौबो जोङो ओम जेरै बेखौ जों आसार खामनाय जायो बिनि उनाव आरो जोङो ओ दासान्दिथ' जोंना जेरै ओ मैथा मैथाजों ओ जेरै जोङो खांख्राइ बेफो फोरखौ संनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो मैथा मोनो मिथिंगायावनो बेनि उनाव आरो जोङो ओ जेरै जोंनिनो हाग्रा बंग्रानि मैगं होनजायो जेरै जों फाथो फाथोखौबो जेरै जोङो ओं फोराननानै जोङो नार्जिबो बाना नार्जि ओ सायो आरो बिनि ओ जोरै बियो रानगोनना नों थां बेयाव जोङो बेखौ नार्जि बुंनाय जायो आरो जेब्ला बियो गोथां समाव जों बेखौ फोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोङो फाथो ओ होननाय जायो आरो नोंथां। औ बेनि उनाव जेरै जोङो ओ गावनो जोरै जोङो फोनाय ओ गायनाय जायो जेरै जोङो आलु बेखौबो जोङो हायावनो फोनाय जायो आलु जिं-जिंखा बिदिनो पटल कुन्द्रि बेखौबो जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जोरै जों फोथारफोराव बायदिसिना मैगं मोनो जोरै हेलांसि मान्दिया बेखौबो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव आरो जोरै जोङो ओम बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि मैगं मैला बेखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव आरो जोरै जोंनि थिंगायाव जोरै बिनि अनगायैबो ना खांख्राइ बे खौ मोननाय जायो आरो नोंथां जोरै जोङो उम खांख्राइ बेखौबो जोङो फोथारफोराव मोनो नाफोरखौबो जोङो एसे नागिरब्लानो फोथार नङाबा दैमाफोरनिफ्राय मोननाय जायो आरो नों थां बिनि उनाव आरो जोङो जेरै मानिमुनि बेखौबोथ' जोङो फोथारफोरावबो मोननाय जायो नालाय नोंथां औ बेखौबो जोङो ओ जोबोर ओ गासिखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। मानि मुनिखौ नारा थोलियाव जायोना बेयो बे समाव जोङो गासिबो मानिमुनि मैगंखौ खायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जेरै दासान्दि दैज्लां बोथोराव माइ रुवा रुवाब्ला जोङो ओ सिफुं मेगं बेखौ जोङो खानानै गोबांखौनो जानाय नुयो। आरो जोङो दिंखिया बेखौबो जोङो गोबांखौनो नागिरनानै जोरै जोङो दिंखिया खौबो जानाय नुयो आरो गोबां सेबुंखौनो नागिरनानै बिनि उनाव आरो जोङो आरो बै सिबोद बेखौबो जोङो ओ मोनला बायो आरो नोंथां जेरै जोङो सिबोदखौबो जानाय जायो नागिरनानै आरो। बिनि उनाव आरो जोरै हेलांसि मान्दिया बेखौथ' जों मोनखायो आरो नै बिथां जेरै बियो फुख्रिफोरावबो जेरै दैयाव थायो नालाय बियो अ बेखौ जोङो फुख्रिफोरावबो मोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो बायदिसिना रोखोमनि जों जोंना जेरै हाग्रा बंग्रा बेफोरावनो मोननाय जायो आरो आरो गोदोनि सुबुंफोराबो बेखौनो जेरै मिथिंगानि मैगंखौनो बांसिन खौ बांसिनानो जोङो मिथिंगानि मैगंखौनो नागिरना जानायखौ नुनो मोनो मोनोमोन आरो दानि जुगावसो जोङो जेरै मैगंखौ गायनानै जेरै रासायनारि हासार बेखौ बाहायनानै जोङो गावनि देहायाव बेमार आजार जानायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदि गोदोनि बायदि मिथिंगानि मैगंखौ जोङो नागिरनानै जानाय थ एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरै मिथिंगानि मैगंखौ माबायदिहाय नागिरना जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंजाय मिथिं मैगं थाइगं बुङोब्ला बांसिनानो जों मिथिंगायाव गोरलै मोननाय मैगं थाइगं जेरै दिंखिया मैगं
औ नंगौ नोंथां औ
बेजों लोगोसेनो न'नि बारियाव मैथा लाइ लाफा गाजर फालें मुला कफि पथल फान्थाव आलु बेफोर जों गुबैयै मिथियो बिनि अनगैबो जोङो माब्लाबा मा समावहाय मुलि हारिनि माखासे मैगंफोर जों मोननो थाङो जेरैहाय मानिमुनि खिफि बेन्दों खारौ खान्दाय बिजौ माब्लाबा बुरै थखन आरो बिनि अनगाबबो सिब्रु
औ
दैब बारियाव मोनो सिब्रुखौ आरो आजोनाय एबा मेथ'खाखौबो जों दैब्रु बारियाव मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो बे दैब्रुुबारियावहाय ओ मानदे दावला फेन्दा बेफोर मैगंखौ जों गोरलैयैनो मोननो हायो जोङो बेफोर मैगंखौहाय बोथोरजों लोब्बा लानानै जानाय जायो दिंखिया मैगंखौहाय जोङो। बबेबा बबेबा बोथोराव जानाय जाया ओ जों दिंखिया आरो मान्दे मैगं बे मोननैखौ ओ बबेबा बबेबा दानाव जानाय जाया आरोखि बे जायैनि जाहोना जाहैबाय बबेबा मोनसे बे दानावहाय ओ मान मानदै मैगंआ बिस गोनां एबा जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जायो। जों बे समावहाय मान्दे मैगंखौ जाया। बिनिफ्राय दिंखिया मैगं बुङोब्ला। जेब्ला जोङो हाग्रा एवस्राङो बे समावहाय दिंखिया दिंखिया बिफांखौबो जों एवस्रांफानाय जायो आरो बे एवस्रांनाय समावहाय। जेब्ला दिंखियाखौ जों एवस्रांगोन बियो गोरलै रोदोमफिनो। बे रोदोमनाय समावहाय जोंनि बबेबा बबेबा हालामाव फोथायनाय दंदि रोदोमफुनाय समावहाय बिनि जायनाखि मैगं दिंखिया मैगं बियो पिस गोनां जायो होननानै जेब्ला बेयो फोदोमनानै एसे गोरा जानो हमो बे समावसो जोङो बियो जाजायो होननानै फोथायनाय जायो। बेनि अनगाबो ओ जोंनियाव आरो माखासे जानाय दङ जेरैहा ओ मैगं मैला दङ जेरैहाय औवा मेवाइ ओ बेनि अनगाबो अ माइरंनिफ्राय जेरै माइरं सोमनानै जोङो ओ अनला ओंख्रि बानायो।
औ नंगौ नोंथां।
अनला आरो बेफोर मिथिंगानि अनगायै ओ मैगं मैलानि अनगायैबो जोङो मि थिंगायाव माखासे ओ ना बेदरफोर मोननो थाङो जेरै दैमायाव दहाय नोंथाङा बुंनाय बादि। दैमा सेराव जोङो ओंखारलाङोब्लानो ओ खांख्राइ नास्राय ना थुरि ना बामि फिथिख्रि बायदि रोखोमनि जों नाफोर मोननो थाङो आरो बेफोर नाखौ खौहाय हमनायाव जोंनो गोबां ओ गोजौगा रोखोमनि आइजें आयला नाङा जोङो आखाइफोरजोंनो दांग्रोमनानै हमनो हायो। आरो बेखौहाय जोङो गोरलैयैनो एवनानै सावनानै बा हांनानै जों जानो हायो आरो माब्लाबा समाव जोङो फोराननानैबो दोनो आरो बेजों लोगोसे सेनो जोङो माब्लाबा माब्लाबा बे ना गोरानजों जोङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि नाफामखौबो बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जोङो मिथिंगायाव नानि अनगायै
औ
माखासे बेदरफोरबो मोननो हायो जेरै हाग्रा बंग्रा ससे थाङोब्ला जोङो सेसा बेदर, एन्जर बेदर, एम्बु बेदर बेनि अनगायैबो हाग्रा गिदिर गिदिराव थाङोब्ला मै बेदर आरो जे हाग्रानि ओ जिब जुनारफोरनि बेदर खौ जोङो मोननो हायो बेनि अनगाबो आरोबाव जोङो ओ माखासे दाउफोरबो मोननो हायो। जेरै दाउ फु दुला बा दा दाउ गुरगुवा ओ बायदिसिना बाथा खखा जोङो गोबां रोखोमनि दाउफोरखौबो जों मोननाय जायो आरोखि जोङो बुंनो थाङोब्ला जों मानसि माहारिया ओ गोदोनिफ्रायनो ओ मैहुर खालामनानै जाबोनाय आरो मैहुर खालामनायनि उनावहाय जों जेब्ला मैहुर खालामै खालामै हाग्रा बंग्राया जोबस्रांलाङो बे समावहाय जोङो मै जोंनावहाय मैहुर खालामनो थाखाय जिब जुनार गैया जानायनि जाहोनाव ओ सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय गुबुन राहा लामा लाबोदों आरोखि। बे गुबुन राहा लामा लाबोनायानो जादोंमोन आबाद मावनाय आरो आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो ओ ना बेदर जानायखौहाय खम खालामनो थाखाय बा ओ जोङो खमायनो थाखाय
औ
जोङो मैगं मैला बेफोरखौ जाबोनाय जादों आरोखि।
औ नं
दा जोंहा मैगं मैला जानायाव जोंहा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद ओ लाब गोनां जाबोदों मानो होनोब्ला बेदर जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव ओ मेजेम आरो प्रटिना बांसिनै बाहाय हाबनाय जायो आरो खि आरो बे मेजेन आरो प्रटिनखौहाय जोंनो जायफोरबायदि सुबुङा गोरा खामानि मावो बे सिनि थाखाय बांसिन गोनांथि दङ नाथाय जोङो बांसिन आरो बांसिन खामानि मावा दा जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया लासै लासै लासै गाज्रि जालांनो हमदोंमोन। नाथाय जोङो मिथिंगायाव मोननाय ओ मैगं मैला जेरै दिंखिया मैगं लाइ ला बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव मेजेम एबा प्रटिना बांद्राय बाराया आरो नांगौ रोखोमनि बेनि जोंनि देहानि गोनांथि जानाय माखासे भिटामिन ओ माखासे एसिड जों बेफोरखौ मोननो हायो जेरै मोदुफुल फिथाइखौ जोङो ओंख्रि जायोब्ला जोंनि उदैयाव मैला जानानै थानाय एबा बिब'फ्राव मैला जानानै थानाय गासैबो ओ मैलायानो सुस्रालांनाय बायदि जायो आरोखि बिनि अनगाबो जोङो मिथिंगायाव मैगं मैलानि अनगा माखासे हारिनि बिफांबो मोननो हायो जेरै दालसिनि होनोब्ला जों मोनसे दं फां बिगुर दंफांनि बिगुर बियो दालसिनिया आरो बिनि अनगायैबो ओंख्रि संनायनि उनाव ओंख्रिखौ मोदोम होनो थाखाय जोङो दुन्दियाखौ जोंङो बाहायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंङो आरोबाव ओ फाथै बिफां बायदिनो मोनसे मस्ला बिफां मोनो जायखौ जोंङो मस्ला गथा होननानै बुंङो बर' आरो जिआव बेखौ ब्लेक पेपार होननानै बुङो। जों बेखौ मोननो हायो आरो बियो मोनसे मुलि बियो गुजुनाय लोमजानाय बा गारामा सानाय बेफोरबायदिनि थाखाय